मा खालामदों
राय नै ओरैनो दङ।
आतसा ओंखाम जाखाबाय नामा नोंथां?
हा?
ओंखाम जाखांबाय नामा?
ओय जाखांबाय।
आसा मा ओंख्रि जाखो?
ओंख्रिया आलु फाजामोनलै ओमफ्राय थास' ओ बिथरा
गोथौआनो माथो बेदर गैया नामा दिनै?
मोजां सानाखै
ए बेदर गैया नामा होनदां दिनै
औ दं दायो फराइनो दङ
आसा बिदिबा आं नोंथांजों मोनसे नि सो सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा टाइम होनो हागोन नामा
औ हागोन हागोन
अ बिदिब्ला टपिकखौ बुंनोसै आं नोंथाङा बैसागुनि सायावहाय फंनैसो माबाफोर बुंनो हागोन नामा
औ हागोन
अ बिदिबा बुंदो।
जोंनि ओनसोलाव नुनायावथ' गोबां बेबायदिनो बैसागु फालिनाय जों नुनो मोनो। एप्रिल सान एप्रिलावहाय आरो ना? जोंनाथ' बै बैसागु फालिया फालिनाया होमबाबो आं जोंनि ओनसोलसथिं जि आ सुबुंफ्रा बैसागु फालियो बेखौनो एसे फोरमायना होनोसै आरो आं नोंथांनो
औ औ।
ओ बिदिनो बैसागु समाव गोबां बिदिनो मानसि सुबुंफ्रा रंजायो। गाव गावनि लोगोफोर एबा न'खरजों आरो बेबायदिनो ब बैसागु जायैनि सिगां बेबायदि मोसौ थुखैनायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
औ मोसौ बैसागु होनो। ओमफ्राय अखानायहाय बेबायदिनो मोसौ थुखैखांनानै बेबायदिनो मानसि बैसागु औव ओमफाय बै समावहाय बेदिनो गोबां माने मैगं थाइगं जों जानाय बेखौ जों नुनो मोनो जेरै एकस' सातथा ना मा होनो बेबायदि जों जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना आ ओमफफ्राय बैसागु समावहाय बेबदिनो गोबां सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै। रंजानानै जों मोसानायखौ जों नुनो माने
औ नंगौ नोंथां।
न'खर न'खर मागिनानै बेदिनो एबा मोस बिदिनो सिफुं सेरजा
औ औ नंगौ नोंथां। औ नंगौ नोंथां।
बेदिनो गोबां मानि ओ नोंथाङा एसे फोरमायना होगोरदो
आतसा आं फोरमायनोसै बिदिबा नोंथां। बैसागु होनोब्ला जोंहा बयबो मिथि खायो बर'फोरनि मोनसे गाहाय फोरबो माने बैसागुखौहाय गोदो गोदाय आबौ आबैमोना बर' आबै आबौमोना माने रायजो जाजेननाय समनिफ्रायनो बैसागुखौ फालिबोदों। नंगौ ना नङा नोंथां? मानो होनोब्ला बैसागुखौ जोङो माने बर'फोरा माने आबादजों सोमोन्दो लाखिनानै खुंनाय जायो।
औ खोनादों।
गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे आबादजों सोमोन्दो थानाय फोरबो बियो। गुआवहाय जोंहा बर'फोराहाय माने गासिबो बर' सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरियानो जा माने गावनि मोनसे बे आंगो गाननाय जोमनायखौ गाननानै बैसागु बोथोराव ओंखारनाय जायो आरो बैसागु बोथोर खौनो माने बर'फोरा बर'फोरनि मान मोनसे गोदान बोसोर हिसाबै फालिनाय जायो। नंगौ ना नोंथां? बे समावहाय माने बर'फोरा बर' बोराय बुरैफोरा। जेरै बर' हिनजावफोरा गामसा दख'ना बर' बोराइफ्रा गाम सा दख'ना गाननाय गामसा गाननाय जायो आरो बुरैफोराहाय जेरै सिख्लायानो जा दख'ना आर'नाइ जोमग्रा बायदि लानाय जायो आरो बेफोरबायदिनो माने हारिनि माखासे गाननाय जोमनायखौ गाननानै मोसानाय जायो आरो। बेनि अनगायैबो बर'फ्रा बैसागुनि समावहाय बैसागुनि गिबि सानावहाय मोसौ थुखैनाय जायो। मोसौ थु खैनाय समावहाय बर' फोराम माने माखासे फिथाइफोर फिथाइ सामथाइ फोरखौ हानानै माने मोसौनो माला हिसाबै गानहोनाय जायो। जेरै फिथाइफोरनि मादाव बुङोब्ला थाइखा, फान्थाव हाइजें हालदै आरो जोगोनार बायदिफोरखौहाय माला सुनानै माने मोसौनो गानहोनाय जायो। बिनि उनावहाय मोसौनाव माखासे मा होनो फोथाफोर थुनाय जायो आरो बैफोर फोथाफोरखौहाय जेरै मा होनो माखासे देबसिनि हांगारफोरखौ हख'नानै थाव गोथांजों ल गायनानै माने मोसौनि मोदोमाव फोननाय जायो आरो बेजों लोगोसे माने मोसौनि गोदोनायाव खानाय दिरुंफोरखौबो सोलायना होजोबनाय जायो। फ्राय होलांनोसै थाइमावहाय मोसौखौहाय माने बै हानाय मा होनो फिथाइ सामथाइफोरखौहाय माने सारनाय जायो आरो माखासे मेथाइफोरबो खनलांनाय जायो बेनि अनगायैबो बैसागु समावहाय बर' फोरा मोसौ थुखैखांनायनि उनावहाय माने माखासे मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुलिफोरखौ मैगं थाइगंखौ मुलि हिसाबै खानानै जानाय जायो बैफोर मैंगं थाइगं फोरखौ माने गासै एक्स बिस्ता सेजौ नैजिथाम हाग्रानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगंखौ माने खानानै जानाय जायो बैफोरखौहाय बांसिनैनो आथिखाल मुगायावथ' बांसिनैनो जों बेदरफोरजों जानाय नुयो जेरै दाउ बेदर एबा अमा बेदरफोरजों लगायना जानायखौ जों नुनो मोनबोदों। बुंनो थाङोब्ला जों गिबि बैसागुनि गिबि सानावहाय जोङो बांसिनै आथिखाल मुगायाव बोराय बुरैखौ मोसाग्रोनायखौ नुयो। बिनि उनावहाय सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय मोसानायखौ नुयो गोदोनि समावथ' जोंहा बैसागुखौ स्नि सान फालिनाय जायोमोन। नाथाय आथिखालाव जों बेसेबां फालिनायखौ नुनो मोनलिया सानथाम एबा सानब्रै फालिनायखौ जों नुनो मोनसै आरो गोदोनि बैसागु फालिनाय आरो दानि बैसागु फालिनायाव जोंहा गोबां सोलायनायखौ मोनबोदों गोदोनि बैसागुआव जाबाय माखासे बोराय बुरैफ्रा माने खुगा गोदोनिफ्रायनो खुगा खुगा सोलिबोबाय थानाय माखासे समायना रमायना खुगा मेथाइखौ खननानै जोंहा बैसागुखौ फालिनाय जायोमोन। नाथाय आथिखाल मुगायावहाय एसे सोलायनाय नुबो बाय माने गुबुन गुबु मने सोनाबारि मुगानि दामनानै मोसानायखौ नुसै आरो नंगौना नोंथां
औ नो
माने बहुद सोलायबोबाय आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै दानि मुगायाव बैसागु मेथाइ खना लासिनो बेलेग मेथाइ दामनानैबो मोसानायखौ जों जायगा जायगा नुनो मोनो। नाथाय गोदोनि समावहाय बैफोर सोलियामोन आरो माने मिथिंगाखौ लानानै बांसिनै मेथाइ खननाय जायोमोन सोरबा सेंग्रा सिख्लाखौ मोजां मोननानै खननाय जायोमोन बैफोरबायदि खननाय जायो आरो नोंथाङाबो फनसो बुंनो हाबावमोन नामा। बैसागुनि सोमोन्दै
औ हागोन औ औ नोंथां होननाय बदिनो आंबो होननो सानदों
औ औ दे
गोदोनिफ्राय लानानै दासिम बैसागु खौ फालिबोनायखौ जों नुनो मोनदों बे बैसागु फालिनायाव गो बां माने मिथिंगायारिनि सोमोन्दो लाखिनाय दं आरो बैसागुजों लोगोसे
औ औ।
ओमफ्राय बेबायदिनो बैसागु समाव गोबां बेबायदिनो बिलाइ गोरलै खिलियो
औ नंगौ नोंथां।
दाउखोवौ गाबो। बेबायदिनो गोबां रंजाखांनानै रावखोवौआबो बिदिनो मेथाइ खनो आरोना?
औ औ।
ओमफ्राय बेबाय बिदिनो गोदोनिफ्राय लानानै दासिम जोंनि बे बैसागु फालिबाय थानायाव गोबां माने जौगानायखौ जों नुनो मोनदों।
औ नंगौ नोंथां।
औ औ दायोहाय गोबां बिदिनो बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला बयबो रंजायो। आरो बिबदि रंजाखांनायनि उनाव हाय बेबायदि मोननाय फैसाफोरखौहाय गावजों गाव एबा लोगोफोरजों जों बेबायदिनो खाना जानाय जों बेफोरजों नुनो मोनो
औ नगौ नोंथां
बैसागु जोब। खोबखांनायनि उनावहाय बैसागु मेला। खुंनाय एबा बेफोरखौ जों नुनो मोनो गोबां बिबदिनो औ जायगा जायगाफ्राव जों नुनो मोनो। खुंनायखौ ओमफ्राय बेयावहाय खुंनाय समावहाय। बेबिदिनो गावजों गाव एबा गामिजों गामि बेबदिनो बादिलायनायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
औ बेयाव गोबां बेबायदिनो खेला फोर दं खारनाय बारनाय बिबदिनो मैगं खायनानै ओ बेबिदि बुनाय ओमफ्राय बेदिनो गामिजों गामि मोस सालायनानै बादिलायनाय
औ नोंथां।
बे सानसेनि उनावहाय बेबायदिनो अखानाय आरो बे बिदिनो कालसार लानायखौ जों नुनो माने
औ नंगौ नोंथां।
गुबुन जायगानिफ्राय आलासि एबा सिंगारफोर लिंहरनानै जों माने बैसागु खौहाय बिदि रंजाखांनायखौ जों नुनो मोन्दों। गोबां मानसिफ्रानो जायगा जायगानिफ्राय फैनानै लैहोर लैहोर फैनानै बेबायदिनो बैसागु समाव रंजानानै बेबायदि मोसानाय एबा मेथाइ खननायावहाय हेफाजाब खालामनायाव जों नुनो मोनदों आर ना? आरो बैसागु समावहाय बिदिनो मेला खुंनाय समाव गोबां बिब्दिनो सेंग्रा सिख्लाफ्रा फैयो। आरो खिन्थु ओ जोंनि थाखाय फारसे नायोब्ला गोबां बिदिनो गाज्रि आरो ओ मेला खुंनाय समाव ओ बेदिनो जुमाय लोंनानै गोबां बेब्दिनो बायदिसिना निसा लानानै फैनानै गोबां बेबदिनो ओ फाल्थु खालाम फैयो एबा बिदिनो गावजों गावजों गाव एना एनि बेबायदिनो बुलायलायनायखौ जों नुनो मोनो बेबायदि फांसन एबा ओ मेलानि समाव जों माने बेफोरखौ जोङो होबथानो हायो।
औ नोंथां जोंहा दायो समा जाबाय नोंथांजों राय रायज्लायनो मोना जोबोद गोजोननाय मोन्दों।
औ नोंथांजोंबो आंबो रायज्लायनानै जोबोद मोजां। मोजां मोनबाय।
औ बिदिबा दोनथ'लायनोसै नोंथां औ दे।